हालौ
हेलौ हेलौ
हेलौ
औ
हेलौ
औ खोनायाखाय औ
ना
हा
ओ नोंथां नोंथा दा
दं आ
औ
ओरैनो दंथैयो
हा औ औ
नोंथाङा दा ओरैनो दंथ'यो
औ औ
खोनादों
ओं
ओं ओं
रायज्लायनोमोन दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय नोंसिनिखै माइफोर गायगो ना गाया?
हम
माइ गायो दानिजुगाव ट्रेक्टरजों हालेवयोना मोसौ मोसौजों हा
हागोन हानायाथ' टेक्टर टेक्टरजोंनो बांसिन आलेवयो जोंनिथिंथ' हालेवनायाथ'
उम बेनिफ्राय मोसौजों हालेवलाना?
मोसौजों दानि जुगाव खम जालांबाय।
ओ गोदो गोदोनि दिनाव मोसौजों माबायदि हालेवयोमोन एसे खिथानो हागोन नामा?
गोदोनि दिनावथ' बिदिनो गामिनि बयबो सेंग्रा सिख्ला हाल जांखाल समावबो रंजायोमोन मोसौ मैसोजों हालेवनानै बिदिनो लावखारफोर लायोमोन दाहोनाफोर लायोमोन हालेवनो थाखाय। गोदोनि समाव
दा आथिखालनि मुगायाव बांसिन ट्रेक्टरखौनो बाहायनाय नुबाय।
ट्रेक्टरजोंल' हालेवनाय बांसिन नुसै
औ ओमफ्राय बै मोसौजों हालेवनायाव मा मा आगजु नांगौ बेफोरखौ बुंनो हागोन?
मोसौजों हालेवनायावथ' बिदिनो नांगोल नांगोल थाबाय मै थाबाय बेदा थाबाय
हो
बेफोरबायदिनो
बेफोरखौथ' औवाजोंनो बानायनाय जायो औवाजों ओमफ्राय दंफांजों।
औ औवाजों आरो दंफांजों बानायनाय जायो।
नोंथाङाबो माब्लाबा जाबाय नामा नांगोलजों? नोंथाङाबो नांगोलजों हालेवफेरबाय नामा?
जोंथ' नांगोलजों एवफेरनो मोनाखै। जोंनि समाव नांगोलखौनो बायनो मोनासै नालाय। नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि मा मा आबाद मावो दा दैज्लाङावहाय?
जोंनिखिबो बिदिनो दा माइयानो बांसिन सोलियो नालाय माइखौनो बांसिन गायो बर'फ्रा। माइखौनो बांसिन गायो आरो जोंनिखैबो
नोंथांमोननिथिं माइखौ
माबोरै गायनाय जायो बिदिनो खोथिया फोनायफ्राय खोथिया फोनायनि सिगां मा मा खालामो?
औ जोंनिखैबो फार्स्टआव हागोन फार्स्टआव जोंनिखैबो बिदिनोे हालेवनो हाखौ हालेवना लाग्रोबाय ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों हालेवबाय। मोसौजों ओमफ्राय बेनि उनाव खोथिया फोनो थाखाय मोनसे जायगा हालेवनानै बेयाव खोथिया जोलै माइज्लि
उम
फैयो आ
उम
फोनानै नै खोथिया जौबाथाय हाल एवनानै खोथियाखौ फुना गायबाय। ओमफाय निसिदा गायसिना ना आमथिसुवानि बन्द'
जोंखि जोंखि गायगासिनो दा आमथिसुवा नालाय जों माने बर'नियाव फो नालाय गोदोनिफ्रायनो आमथिसुवाबा बिदिनो नांगोलजोंबो हालौयि मा बा हाल एवयि हाफोरखौ हाल‌ एवाना आरो खोथियाबो फु आ आरो माइबो गाया। बेफोरबादि फोथायबोनाय दं आरो जोंनाव।
ओ
जेब्ला जोंनिखि मा होनो ओ नैबे आम थि सुवा आमथिसुवाया जेला जोब बो होनबानो गायसिगोन आरो उम ओरैनो नोंथांमोननिखि मा मा माइ गायनाय जायो दैलांआवहाय?
औ।
ओरैनो नोंथांमोननिखि होनना दैलांआवहाय मा मा माइ गायनाय जायो होनदोआं।
जोंनिखैबो आंबो बाराद्राय माबाखौ दानिया रन जित
औ।
ओमफायो मा मा नाम होनो? आंबो बारा मिथिलायला
औ ‌।
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
जोंनिखैबो बि
दि मा मा गायो?
जोंनिथिं बिथिं गायो माइब्राबो गायो ‌ आसु बिदिनो रनजित दं आरो दानियाथ' गोदान गोदान माइ ओंखारलांबाय। औ। बिदिनो जोंनिखि माइब्रा गायो माइब्रायाबो मोननै रोखोमनि थायो। जोंखिबो बिदिनो रनजित थाबाय नै दा ओ औ औ। खोनादों?
उम।
हा?
औ।
खोनायाखै?
औ।
बिदिनो जों खबो बेफोर रनजित बायदिखौनो गायनाय जायो होनदां माइब्रा थाबाय।
उम।
बासु थाबाय बेफोरखौ खोनादों? हेल'।
औ।
हेल'। खोनादों? खोनादों?
औ।
औ नोंस्नाव। ओरैनो माइखौ बेसेबांसो गायनाय जायो दा ओरैनो न'खफ्रावहाय माइ गायनाया आरि दंना गैया माइ गायनायफोर
खोनादों
खोनादों
होनो होनदा नोंथांमोननिखौ दा मा मा माइ गायो होनदां ओरैनो आरो न'आव गायनाय बेफोरबायदि थौना गियान नाङा आरो गायोबा बेसे गायो न'फ्राव ओरैनो गायनाया
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
हा
था दा दासान्दि मा खालामगासिनो दं? औ औ खोनादों।